औ खोनादोंना नोंथां?
औखोनादों
आसा खालामो नोंथाङाबो खोनागासिनो आंनि बुंनायखौ
औ औ खोनादों से लासै खोनादों आरो नोंथांनिखो औ औ खोनाबाय दे बुजिबाय औ
औ मानोना आं इयारफनबो लायाखै
औ औ औ
नंगौ नोंथां दायो मानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथाङा एसे फोरमायलाय
औ बिब्दिनो बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां
नोंगौ नोंथां दे नोंथाङा जागायजेनदो बिदिब्ला माब्रै जोंनि बर'नि बा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माबोरै गावनि जोम गाननाय जोमनायखौ गाव हारसिंनो दानानै लायो बा बेबायदि खामो। मा मा खामो। औ दे नोंथां फोरमायदो।
ओ बरनि गा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओह आबै आबौमोना बिथांमोनानो गावनो दानानै लायोमोन। गोदोथ आरो बिसोरो ओ ओ हाज हाग्रा बंग्रानिफ्राय बै बायदि खालार बेफोरखौ बानायनानै बायदि गाब ओह बानायनानै बिसोरो लायोमोन गाननाय जोमनायफ्रावबो। औ औ बे खालारखौबो गावनो बानायोमोन।
नाथाय आथिखालाव बेबायदि जों नुनो मोनला आरो जोङो ओ फ्राय रोंलाबो माबायदि खाालारखौ बानायब्लाथाय माबायदि खालार जायो माबायदि बिलाइफोरखौ खाथुमनानै देग्लिबाथाय माबायदि माबायदि गाब जायो बेखौ रोंलाबो बुंजागोन। इसे एनै रोंगौ बहाबा बहा बहाबा होमब्लाबो माने आथिखालावबो दानाय लुनाया एसे दङ हैजोबा होननानै बुंनाया गोरोन्थि जागोन। औ। नवावनो बुथ बर आइजोफोरा दखना बेफोरखौ दानानै दाबो गाननायखौ जों नुनो मोनो। होमब्लाबो जोङो माने बे खुन्दुंफोरखौ जोङो। बाजारनिफ्राय बायनानै लुनायखौ नुनो मोनसै आरो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा जे दा एसे सिगाङाव फोरमायबाय। गोदो जोंनि आबै आबौमोन मोना बा जोंनि सिगांनि ओह गो जोबोद बोसोर सिगांनि हमना ला। दिनैनिफ्राय बाजौ बोसोर बा दजौ बोसोर सिग सिगांनि जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गावनि दानाय लुनायजों लोगोसे गावनि गाननाय जोमनायखौ बा गावनि मा मा गाबनि दख'ना गाननांगौ बा फालि जोमग्रा जोमग्रा बा गामसा गाननांगौ बेफोरबायदि गाबखौ गावनो गाव हारसिंनो मिथिंगानिफ्राय बिलाइफोरखौ बा बिफां लाइफांनि बा बिबारफोरनि बिलाइफोरखौ बेबदि गोबां बायदिसिना गाबफोरखौ लाबोनानै बिथांमोनहा जाय गाबखौ नांगौ बेबायदि बिदिनो बिलाइफोरजोंबा मिथिंगायारि समायनाजों बिथांमोना इन्सपायार जानानै बेफोरबायदि गाबखौ बिथांमोना गाव बानायना लायमोन नंङा होमबा नोंथाङा बेबायदि फोरमायदों
औ
नाथाय जों आथिखालाव बा जोंनि आइ आफामोननि नंङाबा जोंहा आबै आबौमोननि समनिफ्राय जेब्ला गोनोखोआरि मुगाया एसे दावगाबोबाय अब्लानिया जों बैबायदि गाबफोरखौ जों नुनो मोननाय जालिया मानोना बे गाबफ्रा बाजाराव हाथायावहा गाब गोनां गोबां रोखोमनि खुन्दुं फैखायो बे खुदुंफोरखौ बायना लाबो लाबोनानै बिथांमोना न'आवनो गावनि गाननाय जोमनाय बायदिसिना जाय गाबनि बिथांमोना जि नांगौ बेबादि गा गावनो दानानै गाव गाननायखौ जों नुनो मोनबोदों नोंथां बेबायदिनो औ जोंनि गाव ओ जोंनि गाव हारसिंहै गाब बानायनो रोंनाय खुन्दुंफोर बा जिफोराव गाब बानायनो रोंनाय बायदिसिना गाबखौ जों दानि आथिखालनि मानसिफ्रा बानायनो रोंनाय जालिया नामा। आं बेफोरखौ सानो आरो। आरो बेबादिनो जोंनि बर' सुबुं फोरा बा जोंनि आयजो माहारिया गोबां रोखोमनि जि दानो रोंगौमोन गोदो नाथाय आथिखालाव एसे एनैल' सुबुं बा आयजोफ्रा रोंगौ। बहुत खमानो जोबोद खमानो दानिया आयजोफोरा बा सिख्लाफ्रा जि दानायखौ रोंलिया नङा होमबा नोंथां नोंथां खोनादों?